हेलौ
अ
औ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां औ आं दा ओरैनो दंथ'यो।
औ औ हबां नोंथांजों ओ दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
अ हागोनथि नोंथां।
औ होमबा आं दायो जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो लादों आरो बेनो जाबाय आफावा आफावा आरो आफावाया मा आफावानि आफावानि थासारि माबायदि बेफोरखौ आरो
अ
औ
माने आबहावा गेब्रेनायनि बागै आरो ना
औ आफावा आरो आफावा आफावा गुबुंनायनि बागै जेनेबा
औ औ
औ थ' आं दायो नोंनि नोंनो माने ओ मा बेखौ आं ए एसे फोरमायलांग्रोनोसै
औ जायो
औ आफावाया जाबाय एजोंनि गासिबो ओ सोरगिदिं थानाय जेनेबा दै ओ फिफां-लाइफां, जिब-जुन्थु दाउसिन-दाउला ओ ओमफ्राय ओ मानसि दुमसि बेफोरखौ लानानै बेफोरखौनो जों बेफोरखौ लानानै आफावा जायो आरो बे गासैखौ लानानै जेनेबा ओ आबहावा जायो आरो त' ओ औ आफावाया जिउ गोनांबो थायो जेरै जिवनङि ए ओ गोनांफ्राव जाहैबाय जों जेनेबा मानसि दुमसि बिफां मा ओ ओ दाउसिन-दाउला बेफोर आरो ओमफाय जिउ गैयैयाव जाहैबाय ओ दै, हा ओमफ्रायो सान, बेफोरो बेफोर गोग्लैयो आरो
औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा दि बुंदोंमोन कि आफावा गुबुंनायनि बागै दाथ' थे बुंलांदो आफावा गुबुंनायनि बादै
ओम ओ नों नोंथाङा जे बुंखाबाय आबहावाया मा मा बेफोरबायादि नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबायानो
अ अ अ
औ आबहावा गेब्रेंनाय होनना बुङोबाथ' जोंना माने गोबां दंसै माने आथिखालनि मुगायाव ओ बेफोरनि जाहोना जाबाय माने ओ जोंना माखासे बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रायाव एवस्रांनाय बेफोरनि जाहोनावबो माने जोंनि आबहावानि गेब्रेंनाय एबा बार गेब्रेंनाय बेफोरो माने जायो आरो
औ औ
औ आरो बिनि जाहोनावनो जोंनि जि बिदुं एबा पलिउसन मानि बेबो बारायनायखौ जों मोनदाङो जाहोनाव माने जोंनि बार आरो आ थासारि बे माने गुदुं जायो आरो जेरै दा बुंनो हायो जोंनि साखाथियावनो थानाय गुवाहाटि नोगोरमाया आ जेरैबायदि माने बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो आरो माखासे ओ ओ इन्डास्ट्रिफोर जे दङ बे गुवाहाटि नोगोराव माने गोबां आजिखालिथ' माने गोबां इणडा फोर दंसैना बेवहाय ओ बिनि जाहोनावनो माने बेयाव माने ओ बिदुं गुवाहाटिनि जि गुवाहाटि नोगोरमानि जिे बिदुं बियो माने गोबां बारायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने बिनि नोगोरनि जे थासारि आरो जोंनि ओनसोलनि जि थासारि बेयावनो जों माने फारागथिखौ जों माने नुनो मोनो आरो
औ
औ माने आरो बेजों लोगोसेनो जोंना आथिखालनि मुगायाव जों माने गोबां आबाद मावो माने आबादारिफ्रा माने आ जि जेरै ओ हमना लादो अबावबा फोथाराव माने हाग्रा जादों बेयावबो जों माने जोंहा जोंना सिखा एबा खदाल बाहायनायनि अनगायै जोंना माने हाग्रा थैनायनि मुलिफोरजोंनो बाहायनानै मोनो आरो बेफोरबायदि माने हाग्रा थैनाय मुलि बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
औ बेफोरबायदिनो रासायनारि हासार जेरै ओ मैगं मैलाफोरावव होनाय बिदिनो होनाय बेफोरबायदिनि जाहोनाव जोंनि जि बारहावा बेजों लोगोसे हाफ्राबो गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो आ हा गेब्रोंनायनि जाहोना ओरैबायदि दंबावो माने आ जोंना आथिखालनि मुगायाव माने आ मेसें समाव जोंना माने अरनबारि सावनाय एबा हाग्रा सावनाय बेफोरबो माने दंसै नालाय ओ जाहोनाव माने ओ हाया रानस्राव हासार गैयि जानानै माने गेब्रेङो आरो आरो बिनि अनगायैबो ओ दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोंना माने ओ आथिखालनि मुगायाव जों माने दैखौ जों नाङा फाङा माने गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै जेरै जि बाहायनाय समाव मा अ जि सुनाय समावबो जों माने नांगौनि बारा माने दै बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो जों दुगैयो बे समावबो माने दैखौ जों माने लेथ्रा खालामनानै बाहाय गारो आरो माने आरो बिनि अनगायैबो दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला माखासे जाहोनफोर दंबावो जेरै आ माखासे गेसाव गोफान जाबोर जाला बेफोरखौ माने जों दैयाव गारसोमनानै दोननाय बिदिनो ओ समाव जिब जुनार थैयो बेखौबो जों माने दैफोराववनो जों माने गारसोमनानै दो- दोनो
औ औ
दै गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना आह आबाद फोथाराव जे आबादारिफ्रा जि रासायनारिक हासार एबा एम्फौ थैनायनि हाग्रा थैनायनि जि मुलिफोर बाहायो बेफोर माने बे अखानि दैजों माने सुस्रानानै अबेबा दैमा दै साफ्रा माने बोहैलांनानै माने दै गेब्रेंनायखौ जों माने हमदाङो आरो
औ
बिनि अनगायैबो जोंना माखासे आह नोगोर एबा टाउनफ्राव जोंना आ गारग्रा मुवा जायगाफोरथ' बांद्राय बेफोरबायदि थानाय जाया नालाय बिदिनो जोंना नोगोरफ्राव इदिनो ड्रेन आरि बानायनाय जायो। बेफ्राव जोङो माने ओह बिदिनो जि सुनायनि मानायनि आरो बिदिनो मैगंनि दाखोर दाला बायदिसिना माने लेथ्रा मुवा बेसाद जेरै प्लास्टिक गाजाननिफ्राय मोननाय बेफोरखौबो जों माने दैयावनो गारसननानै दोनो जाहोनाव माने बेनि दैफ्रा अबेबा दैसाफ्राव अबा दैमाफ्राव बोहैलांनानै एबा हा सिंनि दैजों गोरोबहैनानै जोंनि दैया माने गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
औ बेनि अनगायैबो जोंना माने दैखौथ' आथिखालनि मु बेयाव जोंना माखासे इन्डास्ट्रिफ्राव बाहायो जेरै आह हमना लादो जोंना माने इथानि इन्डास्ट्रि बेयावबो जों माने गोबां दै बाहायो आरो बि बिदिनो लहानि इन्डास्ट्रि बेफ्रावबो जों बाहायो आरो आथिखालनि मुगायावथ' जोंना माने ओ बिदिनो आ गारि सुयो बिदिनो
औ
माने टाउन ओनसोलावबो माने गोबां गारि बिदिनो बाय गारि सुयो जोंना माने बिदिनो वासिं सेन्टार दं नालाय बेफोराव माने जों दैखौ माने गोबां नाङा फाङा बाहायगारनाय नुनो मोनो आरो औ बिनि जाहोनावबो माने जोंना माखासे दैफ्रा माने गाज्रि जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो बे आह अबेबा इन्डास्ट्रिफ्राव बायनायखौथ' जों बुंनोनो नां खाय माने फांङा नाङा फाङा माने गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ बेनि बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे आबहावानि जे ओह गोग्गो दैै एबा गोग्गोबार बेफोर माने गेब्रेंनायाव बेफोरबायदि गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा माखासे आ गेब्रोंनायनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
ब्रेंनायनि जाहोनखौ माने ओ जोंहा आ नोंथाङा दायो बांद्राय औ बांद्राय दै बाहायनाय नि सायाव जेनेबा आबहावाया जेनेबा गुबुंले जानो हागौ बेबायदि दि आरो ना औ रो जोंहा माखासे आबहावानि द्रेनफोरनि बागैबो ना टाउन ओनसोलफोराव जेनेबा ड्रेन बानाय दा बानायनो हायो औ बेफोरो जाहैबाय ओ जोंनि जोङो ना आ बिदि जोंङो आबहावानि गुबुंनायखौ होबथानायनि थाखाय ना आं माखासे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों माबायदि जों ओह आ जोंनि आबहावाखौ जोङो ओ रैखा खालामनो हायोबा प्रटेक्ट खालामनो हायो जोंनि आबहावाखौ। थ' आं बेनि थाखायनो नोंथांनो फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो सानदों आरोना। थ' जोङो आबहावाखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जों जोङो ओ हानायमानि बिफां लाइफां गायनांगौ। आरो जोङो नोंथाङा बुंदोंना दानि दसे सिगांखि ओ जेरै वासिं कार वाशंफोरावहाय जोङो बां सिन बांद्राय दै खौ लाब लाब साब लाब गारला बायनो नाङा। औ नोंगौ बेफोरजोंबो बेफोरजोंबो जोङो जोंनि माखासे आबहावाया गुबुंले जायो आरोथ' जोङो दैखौहाय नांनाय सिमांखौल'हाय जोङो इउस खालाम नांगौ। आरो कारेन्ट फोरफोरखौबो जोङो नांनायसेबांल' इउस खालामनानै जोङो जोंनि आबहावाखौ रैखाथि होनो हायो आरो। आरो माखासे ओंखाम बुंलांदोंना औ प्लास्टिक दाखोर दाला लामा सामाफ्राव गारनाय बेफोरखौबो जोङो गारलाबाय नाङा। जोङो ओ बेफोरखौ जों हायोबा मोनसे जिरायाव दासबिन दासबिन थायो बेफोराव गारनांगौ नङाबा मोनसे गोजान जायगायावहाय जमा जि जि जायगायावहाय उम दाखोर दाला गारनानै जोङो सावो थ' जोङो बेफोर बायदि ङि जायगायाव गारनांगौ। जाहा थाहा पालस्टिकजों गारनो नाङा आरोना जों बेफोरनिफ्राय जेनेबा रैखाथि मोनो।
औ।
औ आमफ्राय बिदिनो
अ बार गेब्रेंनायनिखौ होबथानो
हा?
ओ बिदिनो बार गेब्रेंनायनि ओ होब बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जों मा मा राहा लानांगोन बेफोरनि सायाव एसे बुंबावनो
ओ बार बार गेब्रु गेब्रुंनायनि
औ औ।
औ।
औ। बार गेब्रेंनाय
थ' बार गेब्रेंनाया औ बेयो मोनोङो नों जोङो सिगारेट सोबनाय आरो गारि मथरनि उखुन्दै ओ आरो नोंथाङादि दहाय बुंदों इ फेक्ट'रि मा फेक्ट'रियाव बिदि अनेक कार खानानिफ्राय बिदि जायो आरो। आरो ओ ओ कयेल खामनाय ओ बिदिनो दाखोर दाला खामनाय आं दानि दसे सिगां बुंदोंमोनना खि दाखोर दाला मोनसे जायगायावहाय सावहैयो बेफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय जोंनो जोंनि माबायाहाय आबहावा बारा जेनेबा गेब्रुयो आरोखि बेफोर बायदि आरो नोंथाङा दि दहाय दसे सिंगाव बुंबाय खि ओ बिफां लाइफां दानफायनाय दान-दाननाय बेफोरो आरो थ' बेफोरखौबो जोङो होबथानाय होबथानाया गाहाम जों होबथानो थाखाय जोङो गोबां हागौनाखि थ' जों जेसेबां हागौ एसेबां जोङो फिफां लाइफां गायनांगौ, नङा होमबा नोंथां? थ' जोङो फिफां लाइफां दानफायनायखौबो जोङो होबथानांगौ आरो।
औ औ।
थ' बारा बेफोरनि जाहोनावहाय जायो आरो गारि गारि मथर उखुन्दै ब्ला आरो ओ बिदिनो माबा माबि दाखोर दाला गेसाव गोफोन सावनायनि माबायावहाय जायो आरो आरो बे फोरो जोंनियाव गोहोम खोख्लैयो। ओ जोंनि मेगन, आथिं, आखाइ बेमार आजार जोंनि गोदोनानि तर ओ थ्रट केन्सार बेफोरफोर जानायावहाय अनेक गोहोम खोख्लैयो आरो बिनि थाखायनो जोङो। ओ जाहा थाहा बिदिनो दाखोर दाला फोरखौ गारनो नाङा। सावलाबायनो नाङा। आरो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा। हागौमानि जों हागौमानि जों बिफां लाइफां गाय बेफोरबायदि आरो। दा एसे खिनियासै।
औ औ जोंहा आबहाव गेब्रेनायनि बागै गोबां सावरायबाय ना?
औ औ
औ गोजोननाय हाबाय नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय औ।
उम